खोनादों ना?
खोनादों दे।
औ आ
ओं
हेलौ
औ खोनादों।
औ जों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो ना। ओ आ-आ-आयदाया जादों ओ खामानि। आरो सोलोंथाइ वार्क एन्ड इडुकेसन।
ओं ओं ओं।
नैबे मोननै सो आयदा।
औ
खामानि आरो सोलोंथाइ नैबे मोननाया ओ माबोरै सो सोमोन्दो गोनां बिसोरो मोननैजों माबायदि सोमोन्दो लाखिलायो नैबेनि सायाव जों ओ एसे सावरायनि आरो।
औ औ।
ओरैनो खामानि आरो खामानि आरो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ जेरै मोननैबो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे गोनांथार ओ होननांगोन जोङो
ओं
जायनि जेरै जों सोलोंथाइ नैबे सोलोंथाइनि गेजेरजों जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माखासे मानजि खामानिफोर बा गियानफोर नैबेफोरखौ जों मोननो हायो। नै बेनि थाखायनो जि खामानि आरो सोलोंथाइ दानि खामानि आरो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार होननानै जों बुंनांगोन।
ओं
ओ बिसोरो खामानि आरो सोलोंथाइ मोन्नैजों जोबोद खाथि सोमोन्दो थायो आरो ओ जेरैहाय जों मोनसे खामानि रोंनो
ओं औ
माने बे खामानिनि गेजेरजों जोङो ङो माखासे नै बेफोरखौ जोङो मोननो हायो ओ बेबादिनो बेसोरो खामानि आरो सोलोंथाइ मोननैजों मोनसे खाथि सोमोन्दो थायो आरो। ओ अब्ला खामानिया सोलोंनायनिफ्राय जि मोननाय गियान ओ आरो रों-नैबे ओ बायदिसिनाखौ नोजोर होयो।
ओं
बेबायदिनो जि सोलोंथाइ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जि फराय बिजाब फरायनाय एबा जि आनदाद इगजाम नैबेफोरखौ उथ्रिनायनि थाखायल' होननानै जों बुङाबाबो बुङोबा गोरोन्थि जागोन अदेबानि नैबे सोलों थाया जोंखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव जि गियान बा सोरजिथाय बा माब नैबेफोरखौ जे सोलोंनाय नै बेफोरनिबो जों होननानै बुंनांगोन जिहेथु जे सोलोंनाय ओ सोलोंथाइ नैबे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो ए सामफ्रामोनि जिवाव जे माखासे मानिे जि गियानफोर ओ नैबेफोरखो जों ओ मोननो हायो।
औ
बेबादिनो जि सोलोंथाइ ओ नैबेयो जोंखौ ओ माखासे मानि जि खामानिफोर माने बेफोरखौ ओ सोलोंनो थाखाय खाबु होयो। जेरैहाय जि माखासेमानि जि जेंना ओ सुस्रांनाय ओ जेरै जोंनि साम फ्रोमबोनि जिउआव माखासे मानि जि जेंनाफोर ओ नैबेेफोरो नुजाबाय थायो। सान सेनि न' सान से मोनसे जोंनो खौ सुस्रांनायनि उनाव गुबुन मोनसे जेंना नुजायो। खालि से जेंना जेंनाखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बा नैबे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों मा ओ खामानि मावनांगोन नैबेफोरखौ जों जि सोलोंथाइ ओ नैबे सोलोंथाइनि दारैबो जोङो मोननो हायो।
औ
दा बिदिनो जि ओ मोजाङै रायज्लायनो ओ जेन'बा कमिउनिकेसन होननानै बुंगोन जोङो बे सासे गोदान सुबुं ओ नैबे गोदान सुबुंजों जों माबोरै राय्लायगोन बा नैबेखौ जोङो गोसो गोजोन होनो बा बेजों थाबैनो जि क्लस रिलेसन लाखिनो बेजों माबायदि रायलायोबा नै ओ सोनो हागोन नैबे खौ जे सोलोंथाइ नै सोलोंथाइयाबो जोंखौ फोरोङो बिदिनो जि सिमार्ट थिरांथा सिमार्ट थिरांथा होनोबा जों माबा मोनसे खामानि मावगोन। नैबे खामानिखौ जों माबोरै मावगोन दा नैबे खामानि खौ मावोब्ला मा जागोन नै बेफोरनिमोन्दै जोंखौ ओ सोंलों थाया ओ माखासे मानि गियान बा जोंखौ फोरोङो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जि खामानि
औ
खामानि होननानै बुङोब्ला जे खामानिनि गेजेरजों जों जोंनि गियान ओ आरो रोंगौथिफोरखौ जोंनि थांखिसिम सहैनो थाखाय बाहायनो हायो। खामानि जों जिउआव माबा मोनसे ओ मावनो थांखि लादों बा बिजनेस बा आबाद दा बेबादिनो माबा मोनसे खामानि मावनो लादों नैबे खामानिखौ ओ जों माबोरै जाफुंहोगोन नैबे जाफुंहोनायाव जे खामानि नैबे ओ खामानिनि दारैसो ओ जों जाफुंसारनो हागोनथ'। ओ बेनिखायनो
खामानिया ओ नैफोरखौ जि मावफुंनायाव बा जाफुंसारनायाव ओ हेफाजाब
ओं
खामानि बिबान दिनो ओ सासे सोद्रोमा बेखौ जोङो समाजाव थांनानै थायो। समाजजों सुबुंफोरजों माबादि थायो ओ बेफोर खौ ओ जे खामानि नैबे खामानिया जोंखौ ओ थाबैनो सोमोन्दो लाखि होयो आरो।
ओं
बेबायदिनो जि सोलोंथाइ आरो खामानि ओ नैबेयो ओ माबादि सोमोन्दो दं होननानै नोंथाङा सानो?
ओ नोंथां नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंलांबाय बेयो जोबोद सैथो बाथ्रा माने खामानि होननानै बुङोब्ला जेंनाखौबो जों लाफानो हायो बेखौ जिखिनि खामानि आथिखालनि थासारि होननानै बुङोब्ला नों बेखौ खामानिजों लोगोसे नों जेंना लाफानो हागोन आरो दा होमबा जेंना आरो खामानि आरो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों जाय खामानिफोरखौ जों मावनो लायो गिबियावनो जोंनो नांगोन जेन मावलायथिफोर नांगोन गियान नांगोन बेनि सायाव दा जों जाय खामानिखौ मावगोन बिनि सायाव जों वेल नन नलेज थानांगोन आरो नलेज बेयाबो जों जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय नङा नोंथां दा बेखायनो नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जे माखासे जों हमनानै ला जों बिजनेस मावगोन आबाद मावगोन जिखुनु खामानि बै खामानिखौ मावफुंनांगौ जायोब्ला मोजाङै फिनिसिं खालामनांगौ जायोब्ला होमब्ला जोंनो गियाननि जोबोद गोनांथार आरो बे गियानखौ मोननो थाखाय नोंथाङा जि सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंदों जायखौ आथिखालनि थासारियाव जों गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुङो जे बै गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जिखिनि खामानि लागोन जिखिनि प्रजेक्ट लागोन जों बेखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो हागोन नोंथाङा दा बेखायनो माखासे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि आरो बै जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बियो सोलोंथाइजों जोबोद सोमोन्दो गोनां दा बेखायनो जिखिनि खामानिखौ जिउआव मावनो लागोन आरो जिखिनि खामानिया जोंनि लाइफ सारकोल जि सोलिबाय थानाय थासारि बेखायनो बैफोर खामानिखौ जोङो सम बादि आरो मोजाङै गेबेङै जुदि मावफुंनांगौ जायोबा जोंनो सोलोंथाइनि जोबोर गोनांथि नोंथां बेखायनो आं सानो
औ
खामानि आरो सोलोंथाइया बे मोनसेया मोनसेजों जोबोद गोथौ सोमोन्दो दं जायखौ जों मोनसे बे एंगारनानै गुबुन मोनसेखौ मालाबाबो जों जाफुंसार खालामनो हाया नोंथां
औ नंगौ औ औ अब्ला नोंथाङाबो जि माखासे मानिे जि गोनांथार बाथ्रा बेखौ जि बुंबाय नैबेनि अनगायैबो सोलोंथाइ आरो खामानि नैबे मोननै हाबा हाबाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो नैबे मोननै जि सोलोंथाइ आरो खामानि नैबेयो गावसोरजों जि गावजों गाव माने सोनारलायो आरो जेरै बेहाय जों माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार जायो
औ
बिदिनो आरो जों बिदिन्थि महरै लानो हायो जेन'बा जि सासे देहा फाहामगिरि एबा डक्टर नैबे डक्टरा सासे बेरामिखौ फाहामगोन नैबे फाहामनाया मोनसे खामानि जाहैबाय अब्ला नैबे जि खामानि फाहामनाय खामानि नैबे फाहामनाय खामानि खौ बिथाङा माबोरै रोंदों होननानै बुङोब्ला
औ
जि सिगाङाव बिथाङा जि सोलोंथाइ लादों
औ
बा एम बि बि एस बा डक्टर नैफोरबायदि मोनसे सोलोंथाइ लादों बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बिथाङा नैबे जि खामानि बेरामिखौ फाहामनाय
दा नैबेखौ ओ मावनो हादों ओ।
हादों।
बेनि अगायैबो जोङो मोनसे एगजाम फोल लानो हाबावो ओ सासे इन्जिनियार सासे इन्जिनियारा गिबियाव बिथाङा सोलोंथाइ लाग्रोदों।
ओं।
नैबे सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावसो बिथाङा ओ जि खामानि लामा लुनाय बा न' बां लुनाय बा दालां लुनाय बेफोर खामानि खौ बिथाङा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावसो मावनो हादोङो जिहेथु थाङा जे सोलोंथाइ गैयामोनब्ला नैबेफोर खामानिखौ मावफुंनो हायामोनब्ला जानो हागौ।
औ।
औ बेदिनो जों माखासे माने जे ओ बिदिन्थिफोर लाबावनो हायो। ओ नाथायब्ला ओ जोंहा समनि गोनांथि ओ समनि आंखाल नैबेफोरनि थाखाय आं माखासे मानि बाथ्राखौ ओ मख'जोबनायला।
ओ।
बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
ओह नोंथाङा जिखिनि ओ बाथ्राखौ बुंबाय बियो जोबोदथार हमनानै ला जोङो मोनसे खामानिखौ जों मावफुनांगौ जायोबा बे खामानिखौ मावफुंनायनि मावफुंजेननायनि गुदियावनो दं सोलोंथाइ बेखायनो ओ जिखुनु थासारियावनो जाया मानो मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोब्ला जोङो गियान गोनांगोन आरो बै गियाना जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो। दा बेखायनो नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ लानानै बुंबाय बियो जोबोद मोजां बाथ्रा। आरो नोंथांनि बेखिनि बाथ्रायाव आंबो जोबोद बेतुवारि हिसाबै एकमथ दा बेखायनो खामानि आरो सो सोलोंथाइ होननानै बुंब्ला आं दहाय बुंनाय बायदि बि मोनसेया मोनसेजों जोबोद ओ गोथौ सोमोन्दो गोनां। जायखौ मोनसेखौ एंगारनानै गुबुन मोनसेया जाफुंसार जानो हाया नाथाय
औ थारैनो नोंगौ। जि सोलोंथाइ आरो खामानि ओ नैबे आयदानि सायाव जों मा खासे मानि बाथ्रा सावरायबाय जों मोनथि नानै मोनबाय सावरायनायनि गेजेरजों जे सोलोंथाइ आरो खामानि माने
ओं।
बे मोननै ओ सोनारलायनानै थायो जेब्लायबो।
औ। ओं।
फाय खामानि माने बियो ओ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार।
औ।
अब्ला जों गोबां बाथ्रा साव
औ। औ।
खौ ओ एयावनो दोनथ'
जागोन दे नोंथां औ नोंथां जागोन।
औ दे।